हेल' नोंथां अ अ नोंथां औ।
खोनादोंना नोंथां?
अ नोंथां खोनादों दे औ खोनादों।
उम माने आं नोंथांजों उम मोनसे खोथा सावरायनो होननानैसो हरदोंमोन जेनेबा
अ नोंथां सावरायजागोन दे औ।
उम नोंथाङा मा खालामनानै मोजां मोनो जेनेबा? न'आव थानानै मा खालामनो मोजां मोनो न' अ नोंथाङा माने मा खालामना मोजां हेलौ खोनायाखै नोंथां?
अ नोंथां औ
अ माने नोंथाङा सानसे समखौ सानाव माबोरै एंगारहरो जेनेबा मा खालामनानै मोजां मोनो बेखौ एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथाङा?
अ नोंथां आङो आङोथ' फुंनि बा रिंगायाव बा रिंगासोआव सिखारनानै फुंनि जेनेबा हाबाफारि जेनेबा हाथाय मानजिनाय मोखां सुनाय खोनादोंना नोंथां औ इनिफाय आरो हाथाय मानजिखांना मोखां सुखांनानै आङो माने सिथ्ला सिबो सिथ्ला सिबखांनायनि उनाव बिदिनो खानसे थोरसिखौ थ' आं सुनाय जाया जोंङा आइयानो सुयो। ओमफ्राय आं सिथ सिथ्ला सिबखांनानै बिदिनो साहा लोङो इनिफ्राय दसे सम ओरैनो जेनेबा जेबो मावाबाथाय आङो जानबुं जेनेबा दसे बाहायो आरो दसे नायो ओमफ्राय बिनि उनाव फुंनि ओंखाम जायो ओंखाम जाखांनानै आरो थोरसि सुयो थोरसि सुखांनानै ओरैनो जायगाफोरखौ साफा खालाम खांनानै माबा मोनसे खामानिफोर दोङोबा मावो बेनिफ्राय आरो
उम
ओरैनो मायबा मोनसे जुदि नांब्रबगौ जाबा माल बुस्थु दखानाव आङो लायो लायनानै लाबोयो न'आव ओमफ्राय बिनि उनाव थायो दसे ओरैनो बाहेरफोरखै जिरायनानै एनिफ्राय सानजौफुनि जिनै रिंगा गोसोआव ओंखाम ओंख्रि संनायनि हाबाफारि जाफिनो ओमफ्राय ओंखाम ओंख्रि सं खांनायनि उनाव ओ
उम
नै रिंगासोआव ओंखाम जायो ओंखाम जाखांनानै थोरसि फोर सुनानै स्रां जाखांनानै आङो दसे जिरायनानै जानबुं बा फायो बेनिफ्राय आरो दसेसे ओरैनो जानबुं नायखांनानै म माबानानै आङो दसे उन्दुयो उन्दुनानै ओ बेलासे सम जाबा माय ने ब्रै बाजिसोआव‌ आं माने ओरैनो लामाजों दसे से बेरायहैयो बार जाहैयो बेनि उनाव आरो मोनाबिलि जानाय समाव आरो न'आव फैनानै सिथ्ला सिबो सिथ्ला सिबनानै आरो
उम
हरनि जानो थाखाय ओंखाम ओंख्रि संबाय संनानै बिनि उनाव आरो मोनखांना जाखांनानै ओमफ्राय जाखांनानैथ' जेबो खामानि थाया नोंथां माने ओरैनो उन्दुना थानाय जाखायो बेखिनियानो नोंथां आंनि
अ उम नोंथाङा ओरैनो सानफोराव जेनेबा अ नोंथाङा ओरैनो जेनेबा अ खोनायाखै नोंथां नोंथाङा जेनेबा सानफोराव ओरैनो नोंनि हुदाया जेनेबा मा माखौ बांसिन खामना मोजांसिन मोनो जेनेबा नोंनि हुदाया मा खेबसे फोरमायनो हागोन नामा
आंथ' ओरैनो जानबुं बाहायना मोजां मोननाय बांसिन आङो जिरायना थानाय जानबुं बाहायनायानो जायो आरो ना नोंथां खामानि गैयि समाव बांसिन आङो फेसबुक नायो वाटसाप नायो ओमफ्राय बिदिनो बायदि बायदि खेलाफोर गेलेयो जानबुङावनो
उम
ओमफ्राय बे सल' होननाय फ्रानसि याव
अ
अ
औ खोनादों नोंथां उम
अ नोंथाङाबो सानसेयाव जेनेबा सानसेयाव मा मा खालामनानै समखौ बारहोयो बेनि बागै खोन्थानो हागोन ना नोंथां
अ आंथ' बिदिनो
औ औ
फुङाव सिखारनायनिफ्राय लानानै बिदिनो फुङाव खाततासोआव बिदिनो सिखारनानै बिदिनो माबायो बिदिनो हाथाइ
औ
हाथाइखौ हुनानै बिदिनो ओमफ्राय माबाबाय मोखां सुबाय बिदिनो न'नि खामानिफोरखौ स्रां खालामबाय दै रोगा नाय गानाय बेनि उनाव माबाबाय साहा लोंबाय साहा लोंनानै
ओ ओ
बांसिनानो जोंहा फुङाव ओंखाम जाया नालाय बे लासे माबा बिदिनो बार'था बिदिसोआवसो जानाय ओंखामफोरखौ लाहार फाहार खालामो बिदिनो आं दसे खामानि गैयाबा आंबो जानबुंखोनो नायना थायो आरो आं टिभि नाया बिदि टिभिबारा टिभि
औ
नायानो आङो जानबुं नायो बिदिनो सामफुआवबो आरो जि सुनाय बिदिनो आरो दखान दखानावबो बिदिनो थाङो बिदिनो एंगारहरो दिनखो माने ओमफाय आरो बेलासि जालाबा बिदिनो दसे रेस्ट लाबाय जाखां लोंखां मावै दाङै दसे रेस्ट लानानै आरो मालाबा बेरायनो थांबा थांबाय बेलासि बेरायनो थाङाबा दखानाव थायो बेसे दखान होयोनालाय आरो न'आव फैलाय न'आव फैनानै बिदिनो माबाबाय दसे रेस्ट लानानै आरो बिदिनो न'नि खामानि गोबां थायो नालाय बेफोरखौ मावस्रांनानै स्र' मावस्रांनानै सांनानै आरो ओंखाम ओंख्रि संलायबाय ओंखाम ओंख्रि संनानै जानानै नै बिदिनो जानायाथ' दसथासो जाखायो दसतसोयाव जानानै बिदिनो माबायो आरो उम जाना लोंनानै बिदि एगार'थासोबासो उन्दुनाय जाखायो बिदिनो उन्दुयो
औ
थाब उनदुनाय जाखाया माने आं मोजां मोननायाथ बिदिनो बेरायनानै मोजां मोनो आङो बेरायनानै बिदिनो आं फिथाइ सामथाइ जानानै बिदिनो मोजां मोनो
औ
मैगं थाइगं भेजिटेबोलफोरखौबो बांद्राय मोजां मोना आं जानो फिथाइ सामथाइ जानानै मोजां मोनो बेरायनो मोजां मोजां मोनो ओमफाय सा लोंनानै मोजां मोनो जानाय लोंनाया बिदिनो आंनि हुदाया माने न'आव थानाया बेनो आरो हुदाया मावनाय दांनाय जानाय लोंनायानोसै ओमफ्राय एनो सानफ्रामबो हुदाया बिनिफ्राय आरो बेलेग हुदा गैला ओमफ्राय आरो बेरायनाय बिदियानोसै आरो
औ औ नोंथाङा मा मा समाव जेनेबा बेरायहैयो मा मा टाइमाव ओरैनो गामिफोरावनो बेरायो ना टाउनफोराव बेरायो बेफोरबायदि नोंथां
आं बिदिथ बांद्राय टाउनावबो बेराया आरो गोजानावबो बेराया बिदिनो लामाफोरावसो ससेया बिदिनो बार जाहोयो बेरायो बिदिनो मालाबा ओमफ्राय उम फ्रि टाइम मोनबा टाइमफोरा मिलायबा बिदिनो सम थाबाथाय थाङो माबाफोराव खाथिफोराव बिदिनो बेरायनो जेरै जोंनि खाथि खाथि बिदिनो बेरायग्रा मावजि पार्क होननाय बेफोरावबो थाङो मालाबा बेरायनो
औ औ
बे सकफोराव थां मालाबा सकाव बेरायनो थाङो बेनो आरो बिदि बांद्राय गोजान जेरावबो बेरायनो मोनाखै माने अ नोंथां अ खोनादोना नोंथां
नोंथांना खोफैयाखै माने नेटा गैया खोमा नोंथां
अ आं खोनागासिनो अ उम
नोंथांमोननिफ्राय जेनेबा मावजि पार्क होननाय जायगाया बेसेसो गोजान जायो नोंथां
जों निफ्रायथ‌ मावाउजि पार्कआ पन्द्र बिस किलमिटारसो जागोनदां नोंथां
अ
उम
होमबा एसे
नैजि नैजि अ नैजि किलमिटारसो जानांगौ
औ औ नोंथां औ ओरैनो नोंथाङा माजों थाङो जेनेबा गारिजों थाङो ना ना साइकेल फोरजोंनो थाङो
ओरैनोथ माबाजों थाङो बांसिनानो ऐ
अ अ
माबाजों गारिजों थाङो बेटारि गारिजों
औ औ नोंथां औ
उम
औ नोंथाङाथक्षबावैसो जेननिबा होनलांदो आरो ना
उम
फिथाइनि बायनानै नोंथाङा मा फिथाइखौ बांसिन मो जानानै मोजां मोनो आरो बायनानै लाबोयोन ना ना न'आवनो गायनाय जेनेबा नोंथां
अ आंथ बांसिनानो फिथाइखौ थाइजौ मोजां मोनो इदिनो थाइजौ खान्थाल जानो सिजोन सिजोनेल फ्रुद सिजोनेल फिथाइ सामथाइखौथ आङो जोब बहुद मोजां मोनजायो जानो जाजोबफ्रामोआनो आं गासिखौबो बे सिजोननि फिथाइ सामथाइ दाथ सिजोना थाइजौनि सि माबा सम थाइजौ जानायनि थाइजौ खान्थाल बेनिफ्राय रैमालि बेनिफ्राय इदिनो दालिम ओमफ्राय इदिनो मा होनो बेखौ दालिम थाइजौ खान्थाल अ - थालिर बेफोरखौ जोबथा सिजोन नालय दा थालिरावथ जाबाय थाखायो जानाय थेवबो दा सिजोन फ्रुदखौ मोनजाबा मोजां मोनो आरो जानो फिथाइ सामथायखौ थाइजौखौबो आपेलखौबो जानानै जोबोद मोजां मोनो आङो फोरखौबो इदिनो माबाफोरखौबो उम कमला कमलाफोरखौबो जानानै मोजां मोनो कमला फिथाइ बेयावथ आरो कमला फिथाइयावथ आरो भिटामिन सि दङना बेथ आरो स्किननि थाखायबो हेल्थनि देहानि थाखायबो जोबोद मोजां
औ औ
इफोरखौ जानांगौ आरो माने जोङो हाबाथाय देहाया मोजां थायो उम
औ
नोंथाङा ओरैनो गोखै गोखाफोरखौ जानो हागोन हाया
आंथ' नोंथां गोखैखो मोजां मोनो ओमफ्राय माबाफोरखौ गोखाखौ जानो हाया नोंथां माने आङो गोखा नावमानबो जानो हाया गोखैखौलाय बिराद मोजां मोनो आङो जेरै फिथाइ सामथाइयाव जाहैबाय थाइजौ आरो आंगुरफोर आरो इदिनो मैगं थाइगं फोर आरो मैथा बिजों आरो बायदिसिना बिदिनो माबा थायोना मैगंफोर थायो बेफोरखौ मोजां मोनो आरो नोंथां ओमफ्राय गोखाखौलाय जाना हाया हानाया ओमफाय एसे ओरैनो मैदुफुल बिबार फोरखौलाय जायो ओमफ्राय बांद्राय जानो हाया मोनफा मोननै जायो नोंथां
अ आंथ' ओरै आंबोथ' जोबोद मोजां मोनो गोखा गोखै होनबा सब जाजोबो माने मोजां हेल' खोनायाखै खोनाबायना नोंथां आंथ' माने आंथ' जोबोर मोजां मोनो गोखा गोखै होनबाथाय जानो हायो आरो माने जेरै बिदिनो थाइजौ गोथांफोरखौबो फोराबोथ' गोखै जायोना बेफोरफोरखौबो आङो सोर नानै जानो जोबोद मोजां मोनो ओंखामफोरबो जायो आरो ओरैनो गोजाबो जायो ओंखामदों नङाबाबो साखिनानै बिदिनो आरो मोजां मोनो दे बिदिब्ला नोंथां जोंनिया समाबो फैलायबाय सावरायनायनिया बिदिब्ला दोनथ'लाय नामा नोंथां रायलायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै नामा जोंनिखौ नोंथां दे औ दे होमबा अ दे
आंहा दैयाव थानायखाय माबानो हायाखै दाननो हायाखै